औ नोंथां।
अ। नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावराय होनानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला मिथिंगायारि अलखदनि सोमोन्दै सावरायनो लाबाय।
औ।
मिथिंगायारि अलखद होनोब्ला सरासनस्रायै जोंनि बुहुमा सुबुं गोनां जायगा। नाथाय एखनब्ला समाव मिथिंगायारिनि जाथायफोरा बुहुमनि सा बाहागोआव उल्थां फाल्थां खालामना ओ सिन्थायाव बा अलखदाव गोग्लैनो हमबाय।
औ।
जेरै अरगें बेरफ्रुनाय
औ।
दोहौफोरा बुहुमखौ उल थां फालथां खालामनो हमबाय।
औ।
जों मिथिगौ जे बेफोर जाथाया जायोब्ला हमथानो बा होबथानो हाया।
औ।
थेवबो जोङो माबोरै जायो बेखौ मोजाङै मिथिगौ।
औ।
बेफोर जाथायफोरा बुहुमा खारबाय थानाय समावनो जायो।
औ।
दा अरगें बेरफ्रुनाय बेफोरो बुहुमनि गोरबो सिङाव गलिनाय लाव लाव मेगनाफोरा बेरफ्रुनानै बुहुमनि सा बाहागोआव गावस्रानानै ओंखारबोनायखौनो लाभा बुङो। सरासनस्रायै अरगें बेरफ्रुनाय खौ हाजो थिखिनियाव बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ।
बेखायनो बेखौ गुदियै अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बुङो।
औ।
लाभाया गोसारनानै गासै खाथिनि जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो।
औ।
मिथिंगायाव सोनारनानै अर्गें बेरफुनायखौ मोनथाम बाहागोआव रान नो हायो आरो।
औ।
बेफोर जाबाय सांग्रां अरगें हाजो उन्दुहाबनाय अरगें हाजो। आरो गोथै अरगें हाजो। दा। सांग्रां अरगें हाजो होनब्ला सांग्रां अर्गें बेरफ्रुनायफोरा अराय समाव बेरफ्रुबाय थानो हागौ सिगांबो आरो दानो बेरखांनोबो हागौ
औ।
बेबादि अरगें सांग्रां अरगें हाजो बुङो। बेफोरखौ बायदि सांग्रां अर्गें बेरफुनायफोरा प्रसान्त लैथोमायाव सोरगिदिं आसथाम बायदि गोसारनानै दं आरो।
औ।
बिसु पियास हाजो फुजि हाजो आरो। एरेबास हाजोफोरा सांग्रां अरगें बेरफ्रुनायनिफ्राय उथिसारनाय जायगा
औ।
बिनिफ्राय उन्दुहाबनाय अरगें हाजो।
औ।
जाय अर्गेंफोरा गोबाव समहालागै बेरफ्रुवालासैनो दं नाथाय इयुनाव बेरफ्रुनोबो हागौ बेखौ उन्दुहाबनाय अरगें हाजो बुंनाय जायो आरो।
औ।
आरो गोथै अरगें हाजो। जाय बेरफ्रुनाय फोरा थादुबाय बे बेरफुनायखौ। गोथै अरगें हाजो बुंनाय जायो। बेबादिनो बेफोर बेरफ्रुनाय दैयाव जायोब्ला बायदि दिपफोर सोमजिखाङो।
औ।
औ अर्गें बेरफ्रुनाया मिथिंगानि थासारिखौ गिख्रंथाव खालामो।
औ।
बेफोर बेरफ्रुनाया गासै जिउनांफोरखौ दसे समनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हायो आरो
औ।
दा बांग्रिं मावनाय बांग्रिं मावनाय जाथायाथ' ओ बिदिनो गेजेर गेजेर जाबाय थायो।
औ।
दा बांग्रि मावनाय जाथाया बुहुमनि साहा बाहागो गोवाव हरखाबै मावखांनाय जाथाय
औ।
बुहुमनि सा बाहागोआव बांग्रिं मावनाय जाथाया सोमाय सोमावग्लुंहोनो हागौ
औ।
बांग्रिं मावखांनाया खायफा जायगाखौ गोजौ गाहाय खालामनो हागौ।
औ
बांग्रिं मावनाया बुहुम सावग्रावनायनि जाथायाव सोमजियो
औ
बे जाथाया माबेनिफ्रायबा जागाय जायगानि जायो बे जायगाखौ जाथायनि मिरु बा अथुमाय आरो बांग्रिं सोमजिखांनाय थिग सायाव थानाय बुहुम बिखुंफोरखौ मिरु बाहागो बा गाहाय बाहागो बुङो बे गिदिर बांग्रिं जाखांनायनि उनाव फिसा फिसा बांग्रिं बा खमफिनाय फोरा समाव जाबाय थायो बांग्रि मावनायखौ जखा सुनो थाखाय रिक्टार सिकेल जन्थ्रखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो बांग्रिं आ न' बां लामा दालां बान्दो फोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरखौबो फोथैयो
औ
आरो अर खामनाय हाजोनिफ्राय हा आरो अन्थाइ गुगानाय आरो दैनि दोहौ बायदिफोरा बांग्रिंनि गेजेरजों बांसिनै जायो आरो
औ
बिदिनो दैनि दोहौ बे दैनि दोहौआबो
बांसिनै दै गेजेराव जानाय बांग्रिंनिफ्राय फैयो
औ
दैनि दोहोखौ सुनामि होननानैबो जोङो मिथियो
औ
दैनि फैला सेमा गोजौ जानानै दाहारजों फैना बोरि बाहागोखौ लैथोनि सेर बाहागोखौ सुस्रांना गासै जिउनांफोर खौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो
औ
दैनि दोहोआ अरगें बेरफ्रुनाय हा हु गानाय दै सिङाव बांग्रि मावनाय आरो बायदिनिफ्राय सोमजिखाङो दैनि दोहौआ गिख्रंथाव दाहार गोजौ गोख्रै फैना हा बाहागोखौ बुफ्लेफैयो जेब्ला जों सनामिनि जाथायफोरखौ नायो दैनि बाहागोखौ बुगाखांनाय बायदि नुयो आरो
औ औ
बेबायदिनो जाथायफोरा बुहुमखौ बायदि जाथायजों थेर बेथेर खालामो
औ
अर्गें हाजो सोमजिनाय बुहुमनि बिखुङा सोलायनायजों लोगोसे मानसियाबो खहा जानो हागौ
औ
अर्गें हाजो मोखांजों ओंखारनाय लाबाया हाजो बा जौगेन सोमजिहोनो हागौ
औ
अर हाथ'फ्ला उखुन्दै सेल बायदिफोरा बारम्न्दलखौ सोलाय सोल' आरो बांग्रि मावनाय ओनसोलाव खायफा बाहागोआ गोजौ बा गाहाय जानायजों लोगोसे हा खुरखानानै बुहुम बिखुंनि सोलायनायखौ जाहोयो।
औ औ।
बेबायदिनो मिथिंगाजों गोरोबफानानै जों बायदि जिउ खांनो बा हाबा हुखाखौ मावनो बा सोलायनो हायोब्ला बुहुम मावखांनाय खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो। बेखायनो मिथिंगाजों गोरोब थफाना थानो हायोब्ला बेफोर अलखदनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो रैखा मोननो हायो आरो।
औ औ।
दा। मिथिंगानि अलखदनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ मिथिंगायारि अलखद होनोब्लाबो जोङो बिदिनो अर्गें बेफ्र्रुनाय। लाफा ओंखारनाय बांग्रिं मावनाय। दैबाना जानाय हा खुरख्लानाय हा गिसिखानाय। बायदिफोरखौ होनना बुंनांगोन।
औ।
बेबायदि। खैफोद जायोब्ला। जों गोबां अलखदाव गोग्लैयो
औ।
दैज्लां बोथोर समाव गोबां दैबानानि ओ दैबाना जानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो।
औ।
आरो मालाबा बेबायदिनो हा गिसि खानानै हा खुख्लानायनि जाउनावबो गोबां न'खरफोरा आलाय सिलाय जानो गोनां जायो।
औ।
बांग्रिं मावनायनि जाउनावबो गोबां न' बां न'खर मानसि दुमसि सिलिंखार जानाय। हागौ।
औ।
बेफोरो मिथिंगानि मोनफा मोनफा गिदिर अलखर बेैफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेब्लाबो जों सांग्रां जानांगौ।
औ।
गोबां समाव बेबायदि अलखबदा जानो हागौ।
औ।
दैज्लां बोथोराव फ्राय गोबां ओनसोलाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै नामा?
औ दे।